हेलौ हेलौ हेलौ अ हेल अ हेल खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला जों दिनै दोरोङारि आबाद मावनायनि बागै रायलायनोसै।
औ औ
सिगां समाव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बांसिन आबादनि सायावनो सोनारनानै आबादखौ मावनानै जायोमोन थिग बेबायादिनो आबाद मावनायखौ मा मा बायदियै जेनेबा माइ आबाद मा मा मावनानै जायोमोन बर फ्रा नोंथाङा एसे फोरमायथि नों बुंनो हागोन होनो हागोन नामा?
औ बर' फोराथ' गोदो गोदायनिफ्राय गाहायै आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों आबादानो बर' फोरनि थाखाय जिउ खुंनायनि मोनसे गाहाय राहा। गाहायै बर फ्रा ओ माइ आबादखौनो मावो माइ आबादजों लोगोसे फा फाथो आबाद थालिर आबाद बेबायदिनो लेबु आबाद बायदिसिना मैगं थायगंनि आबाद मावो बरफोरा बे आबाद मावनाया दिनैल' नङा बे आबाद मावनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय दं। ओ बर' फ्रा बरफोरनि बेफोर आबाद मावनाया माने मोनसे दोरों गियान रखोमै मुगानिफ्राय मुगा सोलिबोगासिनो दं। ओ नोंथाङा मा बुंनो सान सानो आरो?
औ बर'फोरादि आबादखौ मावोमोन बे आबाद मावनायाव गिबियाव मा मा मुवा जेनेबा बेसादखौ लानानै जेनेबा हा एवनाय, हासार बायदिखौ माबायदि बाहायोमोन जेनेबा?
ओ बर'फोरा गोदो आबाद मावनायाव गाय बरफोराथ मोसौजोंनो हालौवनानै आबादखौ मावबोयोमोन। नाथाय आथिखालाव बेयाव गोबां सोलायनाय नुनो फै नुनो मोनबाय। दायो बर'फ्रा आबाद मावनायाव मोसौ नांगोलनि सोलाय ट्रेक्टरफोरसो बाहायबाय बेबायदिनो मारा होनायावबो ओ ट्रेक्टर बायदिखौनो बाहायो मोसौजों मारा होला। माने आथिखालनि गोनोखो मुगाजों बर'फ्रा गोबां सोलायबोबाय सोलायस्लु मुगायाव मानसिफोरनि साननाय हनाया जेरै सोलायबोदों, बेबायदिनो आबाद मावनायावबो सोलायबोदों गोदो मोसौनि हासारखौनो बाहायोमोन आबाद मावनायाव। नाथाय आथिखालाव बेबायदिनो गोबां मेडिसिन, इउरिया बेबायदिनो माबा माबि होनानै ओ आबादाव आबादखौ मोजां खालामनाय जायो। नाथाय बुंनो थाङोबा बेफोर जोंनि थाखाय गोग्गो आबाद नङा, गुबै जों सिगां समाव गोबोरनि हासार बायदिफोरखौ होनानै आबाद मावोमोन। ओ बैफोरनो जोंनि मोनसे गोग्गो जाग्रा आदारमोन। नोंथाङा मा बुंनो सानो आरो?
बे आबाद मावनायाव जोंहा बर'फोरा बांसिन मा मा मैगंखौ मावनाय जायोमोन? जेनेबा बिदिनो जोंना फाथोखौथ' मावो फाथो मावनायनि गेजेरजों माइ आरो मा माखौ मावनाय जायोमोन जों जेनेबा?
बर'फ बर'फोरा दोरों होननानै बुङोब्लाथ बर'फ्रा गाहायै माइ आबादखौनो मावो। माइ माइ आबादखौ बर'फ्रा दैज्लां दैज्लां बोथोराव बेखौ मावो जेब्ला अखा जु जु हायो। सिगाङावनो बर'फ्रा खोथिया फोग्रोयो, खोथिया फोखांनानै जेब्ला खोथिया रजयो अब्ला खोथियाखौ फुयो। बेबायदिनो गायनाय जायगायाव गायनाय जायगायाव हा-हालौवनानै हाब्रु दोल दोल खालामनानै बेयाव गायो बे गायनायाव गोबां बर' आइजोफ्रानो गामिनि बर‌' आइजोफोरा ज लोगो नांनानै गायो, सोरबा हाजिरा जायो। बेनाव गायखांनायनि उनाव बिदिनो गोबां जोथोन लानांगौ जायो जाहाथे सखा गुमा मोसौ बोरमाफ्रा जेबो खालामा माने खहा खालामा बेनि थाखाय जोथोन लानांगौ जायो। आमफ्राय बेबायदिनो बेबायदिनो दैज्लांनि उनाव दैज्लांनि उनावनो माइखौ बेबायदिनो सिक्स मान्थस सेभेन मान्थसोनि उनाव मोनो आरो। बेनि उनाव बर'फ्रा गाय फाथो आबाद मावो, फाथो बेनि उनाव थालिर थालिर आबाद थालिर बागान बानायो, आथिखालाव लेबु बागान बानायनायबो नुदों। बेबायदिनो बेसर बेसर आबाद, दालि आबाद, ओ जुखाम आबाद बायदि बायदि बर'फ्रा आबाद मावो। बेबायदिनो फिसा बिला मैगं थाइगंफोरखौबो आबाद मावो बर'फ्रा नखराव ओ हा फेरलेबसे थायोब्लाबो बे हायावनो ओ खदाल बायदिजों जावग्लिनानै ओ आबादखौ मावो। ओ नोंथाङा आरो मा बुंनो सानो?
बे आबाद मावनायाव जोंनि सिगांनि दोरों बर'नि आबाद मावनायाथ' जेबो मुलि सुलि बाहायनाय जायामोन ना? ओ मिथिंगानिफ्राय जि मोननाय जेरै मोसौनि हासार, बोरमानि हासार जेनेबा मोसौनि खि, बोरमानि खि बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन थिग दा सिगांनि समाव बेफोर हासार बायहायनायाव मुलि बाहायनाय जायामोन। बेखौ नोंथाङा खोनथानो हायो नामा?
औ बेखौथ आं दहायनो बुंखांबाय जे जोंहा बर'फोरा गोदो मोसौनि हासार, ओ बेबायदिनो बोरमानि हासारफोरजोंनो मैसोनि हासार बेफोर हासारफोरखौनो बाहायोमोन आरो जोंनि मैगं थाइगं बा जोंनि आबादा गोग्गो जायोमोन। नाथाय आथिखालाव गोनोखो मुगायाव बेफोर सोलायबोबाय। आजिखालि इउरिया बायदि मेडिसिन बायदि होनानै मैगं थाइगंफोरखौ मोजां बानाय ग्रोम ग्रोम बानायो। नाथाय बेफोरो देहानि थाखाय एसे माने खहा खालामो थेवबो जों सोलायस्लु मुगायाव बेखौनो जों गनायनानै लानांगौ बायदि जाहैबाय आजि खालि मानसिफ्रा समजों लोगोसे साननाय हनाय सोलायबोबाय साननाय हनाय सोलायबोनाय लोगो-लोगो बिदिनो गोबां बिथिंफ्राबो सोलायबोबाय सोलायनायजों लोगोसे जोंनि जाग्रा आदाराबो सोलायबो बोबाय। जाग्रा आदारल' नङा बिदिनो गोबां बि बिथिंफ्राबो सोलायबोजोब्बाय।
गोदो आबाद मावना जानायाव मैगंनि बेलायाव माबाफोर जेनेबा फालांगि खालामोमोन बे आबाद मावनायाव फालांगियाव मुलाम्फा जायोमोन नामा आबाद मावनायाव?
औ जे बर' आइजोफोराथ' गोदो गोदायनि फ्रायनो मैगं थाइगं फाननानै फालांगि खालामोमोन बेजोंनो जिउखौ दैदेनोमोन गावनि नख'राव नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लाबोयोमोन ओ दासिमबो नुनो मोनो गामि एरियायाव जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि नख'रनि हा फेलेबसे सेयाव जावग्लिनानै बा हालेवनानै बेयाव मैगं थाइगं गायो जेरै लाफा मैगं लाइ मैगं फाथो बेबायदिनो मैथ फाथो गोजा फाथो गुफुर बेबायदिनो गोबां मैगं। माना मुनि बेबायदिनो दुन्दिया बेफोरबायदिखौ गायो गायनानै बेखौ हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैयो आरो गावनि नख'राव नांगौ जानाय जि मुवा बेसाद बेफोरखौ लाबोनानै गावनि जिउखौ खौ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनबोयो। आथिखाल आवबो गामि एरियायाव बेफोर बायदिया सोलिगासिनो दं।
उम। बेफोर गोदो दोरोंनि आबाद मावनायखौ जेनेबा फालांगि खालामना मुलाम्फा जादोंमोन थिग बेबादिनो औ आबाद मावनायाव जोंनि बर'नि दोरों आबाद मावनाया बोथोर लायै गायनाय जायोमोन मा मा मैगंखौ जेनेबा बोथोर लायै गायोमोन नोंथाङा बुंनो हायो नामा एसे ओरैनो?
अ। दायै जोङोथ' दैज्लां समाव जों माइखौ गायो। बेबायदिनो दालि दालिफोरखौ जों गोजां बोथोराव गायो। ओ गरम बोथोराव जों बिद बिदिनो लाव खुमब्रा जोगोनार आलु बेफोर खौ गायनाय जायो। बेबायदिनो बोथोर लायै बोथो थोर माने बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बर'फ्रा गोबां मैगं थाइगंफोरखौ गायो बेबायदिनो गोजां बोथोर समाव दुन्दिया लाफा लाइ बेफोरखौ गायो बेफोर मैगं थाइगंखौ गायो। सम लानानै बोथोर लानानै नायनानै बर'फ्रा बेफोरखौ गायो आरो।
ओ ओम।
नोंथाङा आरो मा बुंनो सानो?